हेल'।
औ खोनादोंना? औ खोनादों औ औ खोनादों। आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां।
अ आंबो आंबो ओरैनो दं नै। उम जोंहा होमबा दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदोनि।
जागोन नोंथां जागोन मा टपिकनि सायाव रायलायनो?
ओ जोङो इदिनो ओ जिब जुनार ओ न'आव फिनायनि बारै एसे सावरायसै खोमा।
जागोन नोंथां जागोन।
ओ बिदिब्ला होमबा नोंथाङा ओ एसे खोन्थानो हागोन नामा जों बर'फ्रा न'ख खराव मा बो मा मा जिब जुनारखौ फिनाय जायो आरो बोरै सुंद'यै एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथां हागोन जों बर'फोरा न'आव फि फिनाय माने गोदोनिफ्राय फिसिबोनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्ला मेनलि जोंना ओ गाहायै जोंना मोसौ अ'मा बोरमा दाउ बेफोरखौनो मोननाय जायो।
उम।
ओ मा आमफ्राय बेफोरखौ फिसिनायनि जेनेबा जोंना थांखिया गोदो ओ बेलेगमोन नाथाय दा जोंनि बे दाउ अ'मा फिसिनायनि थांखिखौ बेलेग नोजोरजों जोङो नु नुनो हायो आरो
औ।
गोदो जेनेबा जोङो दाउ अ'माफोरखौ फिसिनायखौ नायोब्ला माने गोदो जोंना मोनसे आलासि जालायनाय मोनसे नियम दङमोन। नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ गोदो जेनेबा न'खरनि मानसिफोर बिदिनो बाय बाहागिफोरनि थाखाय दाउ अ'मा फिसिनानै बे आलासिफोर जुदि जानो फै ब्ला बेफोर दाउ अमाफोरखौनो सिथारनानै जाहोनाय जायोमोन नाथाय दानि नोजोरजों नायोब्ला जोङो दायो बे दाउ अ'माफोरखौ ओ मोनसे बिजनेस बिदि नोजोरजोंसो नायनो हायो आ रो बिजनेस जेरै दाउ बयलारफोर जेनेबा फार्म खुलिनाय बेफोरथ' जोङो जानो थाखाय होनजाया मोनसे बिजनेस थाखा फै होनजायोना।
नोंगौ नोंथां।
औ औ बिदिनो आमफ्रायो ओ अ'माफोरखौबो गोदो जेनेबा हाबानि थाखाय बेफोरबायदि जोंना फिनाय जायोमोन हाबायाव जोंना गोदो अमाखौ फुथां जालायनाय बिदि दंङमोन नालाय नियम जों बर'फोरनि दोरोङारि हाबायाव गोदो बे बारलांफा जे होनोना बार मुलामफा बे बे बारलांफाया अमा खर' लालायनानै बि दिनो माने बियो संसार जानाय जोंनि गोदोनि माखासे
दोरोंङारि मोनसे नियममोन आरो बेयो जेनेबा बे बारलामांफाया अमा खर' लालायनानै मोसा नायजों बेयाव हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि संसार जालांनाय माखासे बेफोरबायदि खोथा फोरमायोमोन आरो नाथाय दा बेफोरबायदि नियम नितिफोरानो जोंनियाव गैलिया गोमालांजोबनो हमबाय। दा नाथाय जोंना बे अमाखौ मानि थाखाय फिसियो होनोब्ला जोङो फैसानि थाखाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
औ औ दा नोंथाङाबो बेफोरखौ मा सानो जेनेबा?
आंबो बेखौनो सानो गोदोहाय बिदिनो जों अमाखौ बायदि आलासि जाला नाय हाबा हुखा खुंनाय बायदि सोमोन्दोनि थाखाय जों फिसिनाय जायोमोन । नाथाय आथिखालाव जों बांसिनानो ओ बिजनेस मावनायनि थाखाय जों फिनायखौ मोननो हायो । जा-जायनि जाहोनाव थाब देरनायनि थाखाय जों ओ न'आव फिननाय जिब जुनार जेरै अमा बे थाखाय जों बायदि मेडिसिन होनानै थाब देरनानै थाब माने ओ फाननो हानानै रां आरजिनायनि थाखाय जों बेफोरखौ ओ नुनो मोनो जाहाथे बैफोर बुस्थुखौ जों जानानै जोंनि देहा सोलेराव बायदि ओ गोहोम बेमार आजार जानायखौबो जों मोननो हासै आरो आथिखालाव । औ जोङो बिदिनो औ नोंथां
औ दा जोङो बे ब्रयलार फिसिनायखौबो साननानै नायोब्ला बिराद मानसिनि जानोनो गिथावथाव आरोना मोनसे खोथायाव जेनेबा ब्रयलारखौ जोङो फिसायानो जेनेबा मास मोनसेयानो नाङा नङा होनब्ला देरनो थाखाय मुलि बायदिसिना मेडिसिन होगोन बायदिसिना बिजि थुनानै होगोन माने सानोब्ला जानो गिथावथाव आरो
औ नंगौ नोंथां औ ।
आरो लोगोसे औ औ बुंलाय नोंथाङा
आं माने ससे बुंनि ओ मा होनो जों बर'फ्रा गोदोनिफा फायनो ओ जिब जुनार फिसिनानै जाग्रा मानसे हारि । थिं जों गाहाय होनोब्ला जों ओ मोसौखौनो होनना मिथियो । जायनि जाहोनाव जों बे मोसौ जोंनो हालौनानै आबाद मावनानै माने गावनि उदैखौ सुफुंनाय जायो इदिनो बायदि ओ गाइखेरफोरखौ जों लोंनाय जायो मोसौनिफ्रायनो ।
औ आरो जोंना मोसौ फिसिनायनि मोनसे थांखियानो जाबाय गोदो जोंना
औ
बैसागु नङा होमबा
औ औ नंगौ ।
सैथ्रो दाननि जोबथा खालारखालि जोङो मोसौ बैसागुसो फालियो नङा होनबा ।
औ नंगौ नोंथां ।
बेयावथ' जोंना मेनलि मोसौखौनो जोङो सिबिनाय जायो । फुजिनाय जायोबा मोसौखौ जोङो थुखैनानै गोदो दोरोङारि जि आबै आबौआ गालांनाय जोंनो मोसौ थुखैनायाव जि मेथाइ खननाय लाव जा फान्थाव जा बेफोरबो जोंना लासै लासै दा गोमालांनो हमबाय होनजायो आरो जोंना दा मोसौ मोसो फिसोना फ्राय न'खरावनो सोरनियावबा सोरनियावबा मोसौखौ गैलाखौनो बुंजायो जोंनियाव दा गामि ओनसोलफोरावबो
औ नंगौ नोंथां
दि बिदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि मोसौआनो थायाब्ला जोंनि बे आंगो बैसागुनि जि मोसौ थुखैनाय नियम खान्थि बेफोरबो जोंना इउनाव आङो सानो जेनेबा बेफोरबो लासै लासै गोमालां नो हमगोन नामा बेफोरखौ आं नुहुरो आरो।
ओम नोंगौ नोंथां आंबो बेखौनो सानो जोङो ओ मोसौ फिसिनायखौ गारोब्ला ओ नोंथाङा ससे बुंबावलाय
औ औ जेनेबा जोङो गोदो गोदो थ' जोंना बर खोनायाखै नोंथां हेल' खोनादोंना?
हेल' नोंथां
खोनायाखै नामा नोंथाङा?
खोनादों ओं मा होनदोंमोन नोंथाङा
औ औ गोदो जोंनि बर'फोरनि जि बैसागु रंजानाय आरो दानि बैसागु जि मोसौखौ लानानै फोथायनाय बेफोरो माने लासै लासै खमायलांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोङो दानि जुगाव जोङो जोंनि बे गथ' जि जोंनि इयुननि गथ'फोर बियो मोसौ थुखैनायाव जि जि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौबो मिन्थियै सिनायैसो जालांनो हमबाय आरो दाथ' मोसौ थुखैनायाव जोंनो दिगिलिटि नांगौ आरो लोख खोना बिबार, लोखोना बिलाइ दंफां, बै बा बिखब बेफोरखौ नां गौ नङा होनबा थाइखा दा बेफोरखौ बेफोरखौ जोङो औ बुंलाय
बेलेकथिंजाय जोङो माने मोसौ थुखैनाय बे हारिमुखौ जों नुनो मोननाय जाबावला आरो फ्रायानो जों ओ माखासे बर'फ्राल' जों बे हाबाफारिखौ मावनानैसो जों माखासेथिंजाय जों गोमालांनायखौबो जोङो नुनो मोन सै आरो बेखौ।
औ औ दा जुं मोसौ थुखैनाय जोंनि मोसौ थुखैनाय बे हुदाया लासै लासै खमायबोनायखायनो जों बेफोरो मुवा बुस्थुफोरखौबो आ सिनायनो रोंलिया आरो दा जोंनि इयुन जोलैफोरनाव सोङोब्ला मा खौ दिगिलिटि होनो, माखौ बाब्रिकप होनो बिसोरो जेबोखौनो सिनाया आरोना जुदि जोङो बेसोरखौ लाफानानै बे बोसोराव खनसे जि बैसागु रंजानाय बैसागु बेयाव मोसौ थुखैनाय सानाव बिसोरखौ देखालांनो हायोब्ला बे फोरखौ माने लाफानानै बिसोरनो नै बेखौ बिदि बुङो बिदि बुङो होननानै फोरमायलांनो हायोबा माने बिसोरबो जेन इयुनाव सिनायलांबाय थागोन बिदिखौ आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां बिदिखायनो जों माने ओ मोसौ फिसिनायखौ जोङो गारनाङा आरोना
नंगौ नंगौ आरो जों मोसौ फिसिनायजों लोगोसे जोंनि बे हारिमुवाल' थांनानै थाया जेनेबा जोंनिनो थांनानै थानाय जि मैगं बायदिसिना आबाद मावनाय बेफोरावबो जोङो ओ हासार औ औ हासार मोसौनि खिजों जि हासार मोनो बेफोर अर्गेनिक हासार बेफोरो माने जोंनि जानाय लोंनायाव जेबो गोहोम खोख्लैया आरोना जेनेबा मोजां जामुं जोङो मोननो हायो
औ आरो जोङो बे गोबोरखिजोंनो नफोर लिरनाय खादा दुलि बेफोरखौबो जों बाहायनो हायो आरो बेफोरावबो आरो जों बै जिब जुनारफोरखौ नआवनो फिबा जोङो मोजाङै फिबा जोङो नखरावनो मानि जानानै देहा सोलेरखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो
नंगौ नंगौ दाउ जेरै दाउफोरखौ साननानै नाय लकेल दाउ फोरखौ मोजाङै न आवनो फि फिसिनानै नआवनो जाबा जोंनि देहानि जेबो नस्थ जाया नाथायबो जोङो जोङो बे दखान हाथाय बाजा जारफोराव बायनानै जानाय जि ब्रयलार बेफोरथ जोङो नुखानानैबो मिथिखानानैबो जानाय जाथारो नङा होमबा दिसन होनानै फानो फेदेरो होननानै मिथिसेयावबो जोङो बेखौ बायनानै माने उफाय गैथारियाव जानांगौ जायो बिदि होननाय जाहैयो आरो
औ नोंगौ
औ नआवनो मोजाङै बिदि जोथोन लानानै फिसिनाय बिदि खालामनाया मोजां आरो
ओम ओम जोङो आथिखालावबो ओ ना खौबो जोङो फिनानै फाननायखौ जोङो गोबां मोननो हासै जोङो ओ नायावबो गोबां दानाफोर होनानै जोङो फेदेरनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ
गोदोथ माने बिदि नङामोन माने नआव जानो थाखायसो नाखौबो फिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव फाननो थाखायबो माबानाय जायो ओमफ्राय बिनि थाखायनो जों गभर्मेन्टाबो माने ना फिनो थाखाय फुख्रि जावनो माने गोबां ओ अनसुंथाय रां हरनायखौबो जों गामि गामि मोननो हासै आरो
नंगौ नंगौ औ
नोंथां नोंथाङा औ बुंदे नोंथां दे नों बुंदो नोंथां
गोदोथ' जोङो जेनेबा नाफोरखौ बांसिनानो बिदि जानो गोसोबा गुरनानै गावनो बिदिनो लायब्रबनाय जानाय बिदिसोमोना नाथाय दा गासिबखौबो जोंनि बर'फोराबो दा माने ओ मा होनगोन बेखौ राङारि नोजोर जेनेबा बिजोंसो औ औ फालांगियारि नोजोरजोंसो नाय जोबनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखाल
औ फारसेथिं नायोबा जों लस जानायखौबो मोननो हायो जों फालांगिनि दारै गोबां मेदिसिन बुस्थु होना नानै जोङो ओ फान्नानै फैसा खामायो आरो जों बेखौनो जानानै बेमार आजार नाय नायावबो जोङो बांसिन खारनायखौबो जों मोनफिननो हायो
नंगौ नंगौ थारैनो
औ बुंनो थाङोबा माने एखेसो माने मावबाबो मावाबाबो
औ
ओम
दा जोङो सरकारा जोंखौ हेफाजाब होनाय महरै जोङो आथिखालाव बिराद बिदिनो गामि गामि फख्रि गिदिर गिदिर जावनाय बा बिदिखौ जोङो नुनो मोनो। औ बोरमाफोराबो
ओं बेखौ फिजायो ओं माने सरकारा माने ओ जिब जुनार फिनायनि थाखाय गोबां हेफ फाजाब होयो आरो ना माने आथिखालाव नों मावनानै लानो रोङोबा औ जेरै एम्फौफोर फिनायनि थाखायबो माने ओरै सेरिकालसार ना मा दङ ना बेयाव माने जों गोबां हे फाजाब मोननो हायो जों माब्लाबा बोसोरा लस जाबाबो जोङो गभार्नमेन्टनिफ्राय एसे सहायफोर मोनो आरो
नंगौ नंगौ आजिखालि लि माने मोजां माबायै मावोब्ला सरखाराबो लोगोआव दंफायो होननाय बायदि आरोना
औ मावनो रा लानो रोंबा
औ
उम होमबा जोंना समाबो जासिगोन खोमा नोंथां जोंना माने एसे खामानि फै गासिनो आरो मावहैनांगोन खोमा।
समा जोंना जानानै फैबाय औ
दे होमबा बिदिबा नोंथांजों ओ रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ जागोन नोंथां उम